हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा दायो ओरैनो दङब्ला दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां
औ दा बिदिब्ला दिनैनि सावरायनाय आयदायाव जोङो मा होनो बर'फोरा माबायदियै बे ओ मा होनो औवा मिथिगौना नोंथाङा औवाखौ औ बे औवाजों माबायदि खाथि सोमोन्दो दं होननानैथ' जों मिथियो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ ओ बेबायदिनो जेनेबा बर' हारिया बा बर' न'खरा बर' मानसिफोरा औवाजों मा बायदि खाथि सोमोन्दो दं मोजां गाज्रि बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन ना?
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होदो ओ
औ औ ओ जोंनि सुबुंफोरा ओ औवाजों खाथि सो मोन्दो दं होननानैथ' नोंथाङा बुंदों जे दा ओ खाथिथ' सोमोन्दो दंखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओम जिहेतु औवाया जोंनि थाखाय जों साफ्रोमबोनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय बियो गोनां खाथार नङा होमबा? बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ आरो जिहेथु जोङो गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो ओ औवाखौ न' लुनायाव न' लुनाय खान्थियाव बो बाहायबोदों। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जिहेतु जोङो औवाखौनो न' लुनायावबो खुन्थिया गायनाय खुन्थिया गायनाय जाबाय बाहायो आरो बेबायदिनो बेखौ ओ बिनि औवाखौ दानखावनानै जिथु जेंलाब दिहुनो बेखौ जोङो इन्जुराव इन्जुरफोरावहाय औवाखौ खाथिजिरनानै हेबनानै इन्जुर हिसाबैबो बाहायो इन्जुरावबो। ओ बिनि उनाव ओ गोदोनि सुबुंफोर हो गोदोनिफ्राय नुबोनाय मिथिबोनाय बायदिबाथ' औवाखौ सुबुं माहारिफ्रा ओ बि सिना हिसाबैबो बाहायोमोन नङा होमबा उन्दुनो जायगा जिहेथु
औ नंगौ।
औ बेयाव बाहायमोन आरो ओ औवाखौ गोबां बिथिङाव बाहायबोयोमोन गोदोनि सुबुं फोरा ओ आजै आजौमोननिफ्राय मोन्थिबोनाय बा दासिम नुबोनाय बायदियै जोङो औवा फोरखौ ओम माखासे ओ आइजें आयला हेबनाय बेफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों।
उम उम
ओ जेरैहाय आजै आजौ मोननि समनिफ्राय बाहायबो बाहायबोबाय थानाय बा हेबबो नानै दहुनबोनाय बायदिब्ला जोङो ओ सान्द्रि संग्राय आरो बेबायदिनो खादा आरो जिम बिदिनो माइरं बा मैगं थाइगं सुनो थाखाय बाहायनाय दि खादा बायदियैनो फिसासिन जायो बेखौ जितु जेंगाय ना मा होनो
म
मिथिगौना नोंथाङा
औ मिथिगौ
औ बेखौबो बाहाय बेखौ खौबो हेबबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो माखासे ओम जेरैहाय ना गुरनो थाखाय लांनाय जे खाय आरो ना सानानै जानो थाखाय सेन खखा आरो बेबायदिनो जेखाइजों लोगोसे खबायाइ बेफोरबायदि हेबबोनायखौ जों गोदोनिफ्राय नो दासिम बा आथिखालसिम नुदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेफोराव औवाखौ बाहायबोदों आरो बेबायदिनो आरो ओ गोदोहाय आबौ आजै आजौमोननि समाव बा आबौमोननि समाव ओ औवाखौ जोंङो बै हालौवनाय मोसौजों फोथाराव हालौनाय समाव ओ मै जिथु मोसौखौ ओ हालौखांनायनि उनाव मै होयो ना ओ बे बेखौहाय जों बेयावहाय जोङो मैखौबो बानायबोनाय नुदों औवाजोंनो
औ औ
औ बेफोरबायदिनो गोबां खामानि गोबां बिथिङाव आजै आजौमोननि फ्रायनो आथिखालसिम सुबुं माहारियाव औवाखौ बाहायबोदों आरो बियो गोनां खाथार नालाय आरो आथिखालावल' जोंङो ओ औवाखौ गोबां न'खरावनो गायनानैथ' लाखायो जिहेथु ओ गावबा गावनि न'खरखौ मोजाङै बेें बेंनानै दोननो थाखाय बा इदिनो जिब जुनार बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय ओ आथिखालाव ओ गाबा गाव औ न'आव बेराबो दुमनानै दोनथेयो नङा होमबा औवाखौ बेफोरावबो बाहायो
औ औ नंगौ
ओ बेबायदिनो गोबां खामानिफोराव औवाखौ बाहायो आरो गोबां बिथिङाव
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा ओ नोंथांमोननिथिं बिदिनो औवा खौ मा मायाव बाहायो बा बिनि गोनांथिया माबायदि?
औ हागोन ओ औ औ खोनादों नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ औवाया बा औवा बिफांजों बर'फोरा खाथिसिन सोमोन्दो दं नङा होमब्ला नोंथां? खोनादोंंना? खोनादोंंना नोंथां? ओ-ओ।
औ-औ खोनादों।
ओ बेबायदि ओ जेनेबा ओ खाथि सोमोन्दो दं हिसाबै बे औवा बिफाङा मोनसे जाथोसे जायफ्रा हारिनि बिफां नङा होमब्ला नोंथां?
औ-औ!
औ आरो औवाखौ जोङो माखासे जेनेबा मा होनो? बेलेग बेलेग जाथोनि बा बेलेग-बेलेग हारिनिबो नुनो मोनो। गाहायैथ' औवा बिफाङा ओ रोखोमसे जायफ्रा हारिनि बिफां नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ औ।
औ बे जायफ्रा हारिनि बिफांबो बेनि ओ जि औवानि रोखोम बेफोरखौ जों गुबुन गुबुन मोननो हायो, जेरै औवा बुरखा औवा गुबै ओ बेनिफ्राय औवा बिजलि होननाय मोनसे दं। बेनिफ्राय आरो औवा थेरे होननाय दङ जायो फि फिसा फिसा महरनि जायो बे बेनि गेजेरावनो जे औवा बुरखाया एसे जेनेबा मा होनो एसे गिदिर ओ महरनि जायो आरो।
औ गोरासिन जायो आरो ना बियो।
औ-औ जेनेबा जों गाहायै बर'फोरा नोंथाङा दहायनो बुंबोखादों ओ औवाजों खाथि सोमोन्दो थानाय हिसाबै मोनफ्रोम बिथिङावनो बर'फोरा औवाखौ बाहायगोन होन्नानै बुंजायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ औ।
औ ओ। बेनिफ्राय ओ न' बां लुनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै इनिफ्राय ना आरि हमनाय बा ना सानाय बायदिफोरनिफ्राय लानानै मोसौ गलि बाख्रि बा ओ गोबां बिथिङावनो बा बांसिनानो औवाजों खुब मोनसे मा होनो बर' हारिया मोजां सोमोन्दो दं बा मानो गोनांथार बुस्थु होननानै जोङो मिथि यो बा नंखागौबो बे खोथाया। ओ जायनि जा औ जायनि जाहोनाव जों साफ्रोम बर' न'खरावनो ओ औवा बिफांखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि अनगायैबो जे जोंनि बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौ बे बाथौआवबो जे औवानि जेवरा दुमनानै मोजां जोथोनै लाखिनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां? औ। ओ बे जि बाथौ दुमनाय बेखौ ओ मा होनो औवा गुबैजों दुमो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ औवा गुबैजों दुमो ओ जेनेबा बेयावहाय औवाजोंनो बानायनाय दाउथुनि बिखा महर होनाय मोनसे दङना नोंथां नंगौना?
औ नंगौ नोंथां दङ।
ओ औ बेनि महर होनानै औवाजोंनो खुब मोनसे माने मा होनो जोंनि इसोर सिबिनायावबो बेखौ जोंङो गुदि मुवा हिसाबै बाहायो जेनेबा ओ मोनसे गोनांथार मा होनो? हो थासारि थादेरसा नङा होमब्ला नोंथां? औ बेखौ बाहायो ओ बेनि अनगा औवाखौ जोंङो ओंख्रि हिसाबैबो जानायखौ जों नुनो मोनो जाय ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिजों जोंङो मेवाइ होननाय औवानि जि खिलिजेननाय बिफां बा मा होनो बेखौ गाजा बेखौ जोंङो अनला ओंख्रिजों जायो नङा होमबा नोंथां
औ औवा मेवाइ आरोना।
औ औ औवा मेवाय बेनि अनगायैबो ओ मा होनो औवा मेवाइखौ ओ जासे जानानै उनावहाय मा होनो ओ उननि समफोराव थिनानै दोनो ना बेखौ नोंथां
औ औ दोनो।
औ उन समफोराव जानो थिनानै दोनो बेखौ मा होनो मेवाइ गोखै जाहैलायबाय बियो। औ बेबो मोनसे खोब बर'फोरजों ओ माने मा होनो मोजां मोनजानाय बा साफ्रोमबो बर' न'खर नखरानो जि समावहाय बे औवा गाजाया बांसिनै ओंखारो बे समाव बयबो माने उननि उनाव जानो थाखाय बेखौ संरैखा दोनो बा लाखिनानै दोनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना थिनानै होनाय समाबो जोबनानै फैबाय बिदि अब्ला जोंनि बे दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां। जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय अ गोजोन्थों